औ।
अ खुलुमबाय नोंथां। औ खुलुमबाय नोंथां। नोंथांनाव फंसे बाथ्रा सोंनो नागिरदोंमोन नोंथाङा बुंनो हागोन ना?
आतसा - आतसा सोंलाय - सोंलाय
आदसा नोंथाङा बर' हारिमुनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ बर' हारिनि
औ।
हारिमु होननाय लोगो - लोगो जोंनि थानाय जानाय
औ।
मोसानाय मुसुरनाय बेफोरनो जोंनि मोनसे हारिमु। ओ नोंथांनि नोंथांनि मथे माबायदि जानांगौ? हारिमुनि बागै एसे नोंथाङा
औ। आंनि मथे बुङोब्ला नों जि बुंदो बेयो अब्लाबो जोंनि बर' हारिमुआव जोङो बांसिनै गाननाय जोमनायखौ नुयोबा बांसिनै सिनायो आरो ना हारिमु हिसाबै।
औ - औ नगौ नंगौ।
हिन्जावफोरनि दख'ना हौवाफोरनि गामसा, आर'नाइ। बे माने जोंनि हारिमुखौ बांसिन समाय आरो न' बेजों लोगोसे बेजों लोगोसे जोंनि जानाय लोंनाया फैबाय खोथाया
नंगौ नंगौ।
औ जानाय - लोंनायाव जोंहा मा थाहैखो अनला खारै थाबाय सबाय थाबाय दाउ बेदर थाबाय थास' बिबार थाबाय बेबायदि बायदि बायदि जानाय लोंनायजोंबो जोंनि हारिमुवा बेरखाङो आरो माने गाननाय जोमनायजों लोगोसे जानाय लोंनायजोंबो बेरखाङो लोगोसेनो मोसानाय मुसुरनाय मोनसे फैबाय नङा होमबा? मोसानाय होनोब्ला जोंहा जोंनि मोसानाय होनोब्ला जोंनिया बे बागुरुम्बा बे मोनसे बर'नि हारिमु। आरो नोङो ओं गुबुन हारिनिखौ बुंनो थांबा एसामिसनिखौ बुं बिहु थिग बेबायदिनो आरो जोंनिया बे बागु जोंनिया बे बर'निया बे बागुरुम्ब आरो बांसिन सिनायो आरो माने हारिमुखौ आरो जानाय लोंनायखो जानाय लोंनायनि बाथ्रा बुङोब्ला अनला खारैआनो मेन
नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ
औ आरो बिदि ओ थानाय जानाय रायजो जानाय होनना बुंबा जोङो हाजो एरियावहाय दा रायजो जानो मोजां मोनो नङा होमबा
नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ लोगोसे जोंनि आबाद माव
अ
हाजोआव थानाय आबाद मावनाय लोगोसे बेफोरबोथ' मोनसे हारिमु नङा होमबा नोंथां!
अ नंगौ नंगौ बे आबादजोंनो जोंनि बर' हारिमुवा सोनारना थायो नङा होमबा?
नंगौ नंगौ
आबाद मावनानै जाग्रा जोंनि हारिया गुबैयै
नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ
ओ बायदि बाहाय औ
बुंलाय बुं
दे बुं
लोगोसे जोंनि हारिमु जोंनो आवगाय होनांगोन।
जोंनो फोसाबनांगोन जोंनो आवगायनांगोन जोंनो लांनांगोन
लाखिनांगोन फरायनाय लिरो बेफोरखौ लोगोसेआव लांबाय थानांगोन नङा होमबा नोंथा?
नंगौ नोंथां नंगौ बे लिरनाय फरायनाय खेथ्रआव नोंथांमोननि एरियाव माबादि बर' बिजोंजों फरायो दा?
जोंथ' दानिया गासैबो बर' बिजोंनिजोंनो लोगोसे आवगायगासिनो
औ आरो बर' बिजोंखौ
औ बर'नि
बर'नि
बर' बिजोंजों
बर' बि
अ अ अ अ औ अ अ दाखलै औ दाख्लै जे मेट्रिक आरो हायार सेकेण्डारि एक्जाम होबाय नोंथांमोननाव बे बर' बिजों उथ्रिसारनायासेबां फारसेन्टसो जागोन
अ नोंथां नोंथाङा मोजां सोंथि सोंदों ओ बे पारसेन्टथ' जोंनि एरियायाव बुंनो थाङोब्ला
औ
फिफ्टिफाइभ फिफ्टिफाइभ सिक्सटि पारसेन्टसो थांदों जोंनि हारिखौ लानानै। गुबुन हारिनिखौ गुबुन गुबुन हारिनिखौथ' हमनो थाङोबाथ' नों थां इसे बुरजायानो जाहैयो खिन्थु जोंनि हारिखौल' साननो थाङोबा अनलि फिफ्टिफाइभ पारसेन्टआ बाजिबा जौ बा बाजिबा जौ
अ औ आरो बा
दे बुंलाय नोथाङा
आरो बे ओ ब र बिजोंजों उथ्रिसारनानै मोजां मोजां साकरि मावनाय दङथ' नोंसिनि एरियायाव
दङ दङ दङ दङ दङ
बर' बिजोंजों बर' बिजों फरायनानै जेनेबा साख्रि मोननाय आरो माने साख'रि मावनाय बेबायदि ओरै ओरैनो बेसेबां सो बेसेबांसो पारसेटना नोंसोरनि गामियावहाय साख्रि मावो?
अ साख्रि मावनायाथ' एसेबां थाय आबादारिया जोंनिया इसे बुरजा दं। साख्रि मावनायखौ बुंनो थाङोबा जोंनियाव थामजि जौखोन्दोसो दङ आरो आंनि साननाय मथे दै
औ
आंनि साननाय बादिब्ला जौखोन्दोसो जागोन नाथाय आबादारिनि औ जौखोन्दोआ इसे बुरजा
आबादारिनिया थिगानो दं आबादारि आबादारि खौनो नांगौ जायो नालाय जियानो जा जों हारिमुखो हारिमुखौ जोङो साफ्रोमबो फोथांना लाखिनांगोन आरो मा जों सेस्था खामनांगोन आरो आरो हारिमुवानो हारिमु गैयाबा जेबो हारिनि सिनायथि गैया होननाय बायदि आरोना।
औ नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ आरो जोंनियाथ' हारि
दानिया जि मोननो थांगासिनो मामोन बेयो गेदेत आगोलथ' मोनखादोंमोन मोननायालाय जौआ जोंनिया जौ बिदैया
औ जौ बिदे अ बे जि आइ टेक जि आइटेकआव नांनाय औ जि आइ टेकआवथ' जोंना जि आइ टेक आवथ' बहुद हाबबायना दख'ना हाबबाय खाम सिफुं सेरजा बेबायदि हाबजोब्बायना। आरो ओ आरो बे अ अ बे जि आइ टेक आव हाबनायनि उनाव आरो जोंखो रावबो दाननो हाला आरो माने खोथाया बिदि। नोंथां
अ औ अ अ औ
ए बे माने जोबोर मोजां खामानि जादों आरो सरकारनि जोब्बोर मोजां खामानि जादों बे जि आइ टेक आव सखननाय लोगो लोगो आरो दा जोंनि आर'नाइखौ रावबो दौ दे बुं दा बे दा जि आइ टेकआव जाय जाय जिनिसा हाबबाय बेखौ रावबो सेनो हाला आरो इयुनावबो फिउचारावबो बेखोनो बुंदां माने।
औ औ नोंथां से ओ
मा होनदों?
एसे थाथ'नो हागोन नामा नोंथां?
थाथ'नो मा
एसे रायलाय जाबावगोन नामा नोंथां?
अ अ अ हारिमुवाथ' जोंनिया बुंनो थाङोबा जोबनो थाङा
गोबां दं बुंबाबो आरो जोंनिया लिरनायाबो बो लिरनायाबो इसे लिरनायनि लिरनायखोबोथ' सोनायनि एसे रायलायगासिनो
औ औ जोंथ' दा हारिनि लिरनाय हिसाबै जोङो देबनागिरि हांखोखोनो बाहायो नङा होम बा बर'खौ राव हिसाबै ओ बेहायबोथ' बां जोंहा माबा थांदों नोङा आगोल देबनागिरि ना
औ बुहुद मुंख्लं जादों
ओ मुंख्लं जादों बेसे बां बे-बेसेबा मुंख्लंनि उनावसो जों बर' रावखौ बाहायनो बर' रावखौ लिरनो फरायनो मोनदो नवा होमबा नोथां दा जों इफोरखो लाखिनांगोन आरो न' जों दा इयुन फिउसारा जुदि लाखियाबा उनावहाय माने गोमालांगोन आरो बेनिखायनो जों माने सामफ्रोमबो निजिनि हारिमुखौ साननानै खामानि दामानि मावनांगो आरो
अ
आरो नोंथाङा हारिमुखो माबायदि नोजोरजों नायो
आं माने हारिमु होननाय लोगो आं हारिमुखो लानानै
औ हारिमुखो लानानै नोंथाङा मायबा मोनसे दोङो ना हेलौ
हेलौ नोंथां
अ एबे खोनानायाव एसे उसुबिदा जादो नोंथां
आदसा नोसा नोंथाङा गानफोर रोजाबो नामा
हेलौ अ नोंथां
हेल' औ मा होनदों औ आं औ औ हारिमुखौ एसे आंबो ओ आवगायगासिनो हारिमुखो माने मेथाइ लिरोबो लोगोसे खनोबो
अ नोंथाङाथ' माने मेथाइ खनगिरि आरो लिरगिरि होमबाथ' नोंथाङा हा ओ अब्लाथ' नोंथाङा बहुत हारि हारिमु अनसुला मानसि
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ
नोंथाङा होमबा मेथाइखौ मिथिंगाजों सोमोन्दो लाखिना बांसिन लिरोना ओरैनो
औ आं औ औ मिथिंगाजों माने मोनसे मोननै मिथिंगा माने गासैखौबो सोनारनानै एसे मिलायलाय नानै आं बानायो गावनो गारांखोबो होयो आं सुरखोबो आंनो होयो बिदिनो आं बिदिनो आं हारि
एसे फोसाबगासिनो आरो न'
हायाब्लाबो औ औ एसे एसां बुरजायै हायाब्लाबो ने एसे एसेब्लाबो हारिमुखौ
उम उम थिगानो। ओं नोंथां बिदिनो लाखिलांबाय था हारिमुखो हारिमुखो ला खिलांबाय था हारिमुखौ फोथांना लाखि आरो नोंथांमोनाव बै सागु बोथोरखो माबायदि फालियो?
जा बयहाबो न'खर न'खर रंजानाय रंजानाय बायदि बायदि नुनो मोनो दाल' नङा आगोलनिफ्रायनो। जानाय लोंनाय बर'नि हारिमुनि गेजेरजोंनो फोसावगासिनो
औ। अ थिगानो दं नोंथां आचसा नोंथांजों रायज्लायनानै आङो जोबोर मोजां मोनबाय दा जों उनफोराव सम मोनोबा रायज्लायबावनोसै न। सम मोनोबा रायलायबावनसै नोंथां। औ दे होमबा दोनथ'नोसै न' औ औ। उम औ।